औ थ
हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ खोनादों
ओ ओ जोङो दिनै मबाइल फननि फारसे रायलाय रायलायगोन जे मबाइल फना जोंनि लाइफआव माबायदि माने इमपेक्ट खालामो आरोना मबेला माने जोंनि लाइ बिराद गोनांथि होननानैबो बुंजायो आरो मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला बुहुद माने मोजां आरोना जोंनि थाखाय मबाइल फना ओमफ्रायो गाज्रि बाहायबा बेयो जोंनि थाखाय माने बहुद खहा खालामो आरो जोंनि लाइफआव बिफ्राय मबाइलाथ' माने बिराद नांगौ मानसिनि जिउआव मानो होनबा आगोलाव जे बिदि मबाइल गैयामोन होमबा जोङो जे खोथा रायज्लायनोनो ओ मोन माने बहुद गोबाव ओ नेनाङोमोन आरो जे लाइजामफोर लिरनानैसो जोङो रायलायनो हायोमोन ओमफ्रायो बिराद गोबाव गोबाव नेनाङोमोन आरो बे मोन से माने रायलायनो थाखायनो दानिया मबाइल हायनायनिफ्राय ओ मोनसे माबा ओ खोथा रायलायनो बा मोनसे इम्परथेन माबा मोनसे बुंनो बा फनाव मबाइलाव ह माने फन हरदो मा होनना रायलायबाय थायो यो ओ होननानै आरो ओमफ्रायो आरो फैसानि फारसे ओ ओ फैसा नांउ नाउ ओ नांगौ जाबोला आगोलाव बेंकआव थांनानै ओ लाइन ला-ला जानानै माने फैसा दिहुननांगौ जायोमोन दानिया जेथियानिफाय मबेल हाय दं बेनो दायो नांगौबा डायेक्ट मबाइलनि नो हरनो हायो आरो बेसेबां गोजानाव थायो थाया मानो बे मोनथिया ए बेनो आरो मबाइलनि फारसे नोंथाङा मा सानो।
मबाइलाथ' जोंनि लाइफनि थाखाय माने गोनाङानो सिगांथ' जोंहा बेबायदि बि मबाइल गिदिरफोर गैयामोन। किपेड मबाइलजोंनो सोलियोमोन आरो सिगांनि दिनावथ' जोंहा माखासे माने जायफोरनि न'आव माहाजोन गोनां थाखोनि मानसि बिसोरनि न'आवल' टेलिफन हारिमुफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना
औ
जायफोरा गैया बिथांमोनाथ' माने लाइजामफोरजोंनो बिदि मिथिहोयोमोन। ओ आरो दायो जोंहा मबाइला थानायखाय गासैबो खामानियावनो जोङो दायो मबेलजोंनो ओ माने बाहायजायो मबलखौ जोंनि बर'आवथ' जानबुं होन्नासो बुङो। दायो जोंहा जानबुं थानायनि थाखायनो जोंहा गासैबो खामानि मावनायफ्रा गासैबो माने इजि जाबाय गुरै जाजोब्बाय।
औ
थ' जोङो जानबुंजों लोगोसे जोंनि न'खरनि सोरबाफोर न'खरनि मानसिफोर फेमिलि मेम्बारफोरा गोजानाव थाहैब्लाबो जोंहा बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो खबर लाहरनो हायो। दुखु सुखु गासैखौबोबो जोङो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायहरनो हायो मानोना बे जोंहा जानबुं ओंखारनायनिफ्राय जोंनि माने माखासे मावनो गोनां खामानिफोर आरो थांनानै रायज्लायहैनांगौब्लाबो जोंहा बे जानबुंनि गेजेरजोंनो माने रायज्लायनानै खौां बाथ्राफोरखौ माने फोजोबनो हायो आरो।
औ
दायो जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिनि जिबनावबो जानबुंङा ओ गोनांथि जायआ मोजां बाहायनो रोङो बिनि थाखाय बे फना मोजाङानो खिन्थु जाय सुबुंफ्रा फनखौ गाज्रि बाहायो बियो माने गाज्रि लामाथिं जानबुंजों लो गोसे बियो थांदों
औ
जानबुंआ मानसिफोरनि सायावसो दिपेन्ड खालामो मानो होमब्ला जानबुंखौ जोंसो बाहायो नङा होमब्ला? ओ माने जो जोङो जानबुंखौ जेब्ला मोजां बाहायो बे मोजां थिंनो थाङो अब्ला जोङो गाज्रि बाहायल्बाथाय जोंहा गाज्रिथिं थाङो। बेखायनो जानबुंआ माने मोजां गाज्रि बियो फारनैथिंबो आरो। बे जानबुंखौ सायख'नानै ओ बा हायनो गोनाङा जों सुबुं माहारिनिसो थ' नोंथाङा मबे जानबुंखौ लानानै मोजां मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
नोंथां बुंनाया नंगौआनो मोजां बा मोजांनि सायाव आरो बाहायनायनि सायाव ओ दाथ' आंङो ओ बे मा होनगोन मबाइलखो आं एनड्रइडखौ बाहायो आरो।
औ औ
अ मोननै मोननै रोखोमनि मबाइल दंङ मोनसे आइ अ एस होननाय आरो मोनसे एनड्रइड होननाय दा आइ अ एस आ एसे दाम गोसानि आरो मबाइला। ओमफाय एनड्रइयदा बारा एनड्रइडआबो दामनि दङ नाथाय ओ बारा एसेबांबो दाम गोसाद्राय नङा आरो। एनड्रयडा माने गासैनि थाखायबो बाहायनो एसे गोरलै आरो। आइ अ एस आ एसे बेलेग जायो एपसफोरा ओ मबाइलाव थानाय माने एसे बेलेग आरो बिनि माबा भारजनफोरा। ओमफ्रायो मबेल ओ मबेल लायोबा जोंङो मबेलाव इन्टारनेट होननायबो थायो ओमफ्राय बे इन्टारनेटजों जोंङो माने सोरखौबा गोजानाव थानाय मानसिखौ नायनो लुबैयोबा जोंङो भिडिअ कल खालामनानै मबाइलजों रायलाय हर-हरजायो आरो। बा ओ ओ ओंखाम उखैदों आरो ओंखाम उखैनायाव माने संना जानो गोसो गैयाबा नों ओ माने थांनो गोसो गैया जेरावबो आरो बाहेराव जाहैनो थाखाय ओमबा नोङो मबेलनिफ्राय अर्दार खालामनानै जाजायो आरो। बिदिनो माने मबेला जोंनि थाखाय माने मोजांबो आरो गाज्रिबो होनजायो आरो गाज्रि होनोबा उन्दै गथ'फोरनो जोंङो मबेलखौ नाङा आरो उन्दै समाव। मानो होमबा बिसोरो बुजिनाय गैया जे मबेलखौ माने बिसोर सानसे सानसे नायनो नागिरो गेम गेलेनो नागिरो होमबा बिसोरनि माइन्दआ एसे बेलेग जाहैयो आरो मबेल उन्दैनिफ्रायनो नायोबा। आं बेखौनो बुंनो सानो जे उन्दै गथ'फोरनिफ्राय मबेलखौ गोजानाव दोननांगौ आरो बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो माने बुजायनांगौ जे मबेलखौ जोंङो नांगौबाल'सो माने बाहायनांगौ होननानै आरो ओरैनो सानसे हरसे बिदि नायबाय थाबा जोंनि था खाय मोजां नङा होननानै आरो। औ
ओ दानि जुगावथ' गासैनिबो न'खराव गासैनिबो आखाइयाव साफा गंफ्रोमबो जों हा गोबां बेबायदिनो माबाखौहा मबाइल टासखौ जोंङो नुनो मोनो। मानो होनब्ला दानिया किपेत खौनो किपेडनि फन खौनो जानबुंखौनो बाहायनाया खमसै जानो हागौ गामि भिथोरफोराव जोंनि आंगो गामिफोराव हा बिबायदि जोङो मबाइल फिसखौ बा जानबुं फिसखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनगोन गोन किन्तु दानि जुगाव गासैबो गोरों गोरा जानायखाय आरो बयबो बयनिबो आखायाव जोङो माने बिदि मबाइल गिदिरफोरखौ जानबुं गिदिरफोरखौ जोङो मेगनजों नुनो मोनो
औ
ओ मानो होनबा दाय थ' जोंहा गोबां मानसिफोरानो ओ जानबुंनि गेजेरजों जोङो गोबां मानसिफोरखौनो सिनायनो मोनदों मानो होनोब्ला जोङो फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै मोनानि उन्दुनायनिसेम जोङो माने सम सम जानबुंफोरखौ जोङो नायगिरबाय थायो थ' बेयावनो जोङो गोबां बेबायदि मानसिफोरखौ सिनायनो मोनो जानबुंनि गेजेरजों ओ सि सोरबाया फरायनो नाय सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजाङै बेबायदि फरायनानै मार्कस हादोंब्लाबो जोङो जानबुंनि गेजेरजों मिथियो
औ
बबेबा दाबसे जायगायाव बबेबा दाबसे जायगासिम सोरबा हान्थिदोंब्ला बिसनि सिथायायाव लामायाव माबा मोनसे जाब्रबथाय जादोंब्लाबो जोङो माने जानगि गेजेरजोंनो माने सब खोथा बाथ्राफोरखौनो जोङो मिथिनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
दानि जुगावथ' गासैबो जानबुंङाव माने जोबोद गोख्रों एक्टिभथार आरो ओ बुंनो थाङोबा दानि जुगाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफ्रासो जोंनिख्रुइबो बांसिन माने जानबुंनि खामानिफोरखौ रोङो आरो
औ
आंथ' इसां जान नेक्स बाटबो नङा होमबा जाहोनि फंबाय बिनावफोरा माने बिराद एक्सपार्ट बिसोरो जानबुंनि खामानि फोरखौनो माने मावनो हाजोबो आरो
औ
गावसोरनि आखाइयाव फन गैयाब्लाबो आइ आफानि फनखौ मोननानैनो बिसोरो बांसिनसो रोङो आरोना
औ
दानि जुगनि गथ'फोरा जानबुंदों बिराद माने लोब्बा दङ माने बिसोरो मबाइल फन खौ जानबुंफोरखौ लानानै इदिनो भिडिअ' प्ले माबा मोनसे गेम बेफोरबायदि प्ले खालामनानै गेलेनानै बिसोरो टाइमफोरखौ वेस्ट खालामो। गोबां मानसिफोरानो फन लानानै गाज्रि लामाथिं थांदों। फरायनायथिं गैयि जालांदों। नुनो मोनदों जोंनि बर' हिन्जावफोरा माखासे बेबायदि बिदिनो फनफोरखौ लानानै जानबुंफोरखौ लानानै गाज्रि लामाफोर थिं जोङो थांनायखौ नुदों। बे सिटुवेसना जोंनि थाखाय गोबां गाज्रि जानानै फैदों। मानसिफोरा मानोना जानबुं बुंखौ मोजाङैहाय माने बाहायनो रोङाखै आरो। होना फनजों मानसि फोरा बाहायजानाय बायदि जादों खिन्थु फनखौ मानसियासो बाहायो। बे मानसिनि सायावसो दि पेन्ड खालामो आरोना। औ फननि गेजेरजों गोबां बिबायदिनो मानसिफोरखौ इफेक्ट नुनो मोन्दों नोंथांनि मेगनजों बा नोंथांनि साननाय जों मा मा नोङो फननि गेजेरजों मानसिफोरफोरखौ इफेक्ट खालामदों माने जेरै डिस्टार्ब खालामदों सोरनिबा फेमिलि बेफोरबायदि प्रब्लेम नोंथाङा नुनो। मोनदोंना?
औ न न नोंगौ।
ओ मा नुनो मोनदों नोंथाङा बुंनो हागोन।
अ माने मानसिफोरा मबाइलखौ लायो लानानै ओमफ्रायो बेलेक बेलेक गाज्रि हाबायाव बाहायनो सानो आरो ओमफ्रायो माने मबेला ओ मानसिनि लाइफआव नांगौ खिन्थु मानसिया मबेलखौ गाज्रि हाबायाव बाहायनो थाखाय लादों ओ बिदि होनजायो आरो। गाज्रि लामायाव थाङोबा बे गावनि थाखाय बहत ओ खहा जागोन। आरो मोजाङाव थाङोबालाय गावनि थाखायनो मोजां आरो संसाराव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ मिथिनो हायो मबेलनि थ्रुयैनो बेनोसै आरो मबेलनिया।
दिनैनि तफिक
होमबालाय जोङो बे ओह औ बे मबेलनि माबाखौ बेयावनो दोन ओह दोनथ'नाय जाबाय। ओह अह गोजोन्थों।